औ खोनादों खोनादों ।
मा खालामगासिनो नोंथाङा दा?
अ दायो ओरैनो दं नोंथां।
अ नोंथाङा दा ओरैनो दंबा माखासे एसे टपिकफोर लानानै नोंथांजों आं एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा जुदि फ्रिबा सावरायजागोन ना?
औ
दा नोंथांजों इन्टारने इन्टारनेटनि सायावनो लानानै आं माखासे खोथा सावरायनो सानदों नोंथांजों । दा नोंथाङा इन्टारनेटनि बागै मा मोनथिगौ एबा आरो इन्टारनेटआ माबायदि गोनांथि जाना फैदों दानि मुगाफ्राव? दा बेफोरखौ आरो इन्टारनेटजों सोमोन्दो थानाय माखासे खोथाफोर एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथांनि?
औ हागोन।
औ दे फोरमायदो ।
अ इन्टारनेट होनोब्लाथ जों बयबो मिथिखायो ओ दान दानि जुगाव गोबां माने इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जाना फैबाय ओ इन्टारनेट जों जों गोबां खामानिफोरखौ जों मावनो हायो। जोङो बेबायदिनो गावजों गाव बेबायदि रायज्लायलायनो हायो। आरो जों गोबां माने रोंगौथिखौ जों इन्टारनेटनिफ्राय लानो हायो। आरो गोबां ओ खामानिफोरखौ बेखौबो जोङो मावनो हायो इन्टारनेटनि गेजेरजों ओ दानि दानि जुगाव गोबां माने इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय बेबायदिनो खामानिफोरखौ जों इजियै जों मावनो हायो इन्टारनेटनि जुगैयै बेबायदिनो जोंनि फरायफुनाय लाइमोनफोरनि थाखाय थाखायबो गोबां बिबदिनो मोजां जानानै फैदों। इन्टारनेटा बेबायदि जोंनि फरायनाय समाव बिनो खा एबा बिदिनो जों बुजियैफोरखौ जोङो इन्टारनेटनिजेरजों जुगैयै जों नायनो हायो गोबां माने जों हेल्प मोनदों आरोना इन्टारनेटनि गेजेरजों बेबायदिनो जोङो इन्टारनेटनि जुगैयै जोङो मबाइल फन गोबां गोबां बिबदिनो इन्टारनेट टिभि एबा गोबां माबा बायदिसिना जोङो सोलिनायखौ जों नुनो मोनो इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय गोबां माने हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जों गावजों गाव लोगोसे जों बेबायदि
औ औ
बेबायदिनो जों न'नि न'निफ्राय थानानैबो जों जेथु जों अनलाइन क्लासफोर जों लानो हायो इन्टारनेटनि जुगैयै बेबायदिनो जों अफ फिसनि खामानिफोर थायोब्लाबो जोङो बेबायदिनो अनलाइननि एबा इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो अनलाइन जों जों मावफुंनो हायो कम्पिउटार एबा लेपटपनि गेजेरजों जों बेबायदि मावफुंनो हानायखौ जों नुनो मोनदों गोबां बेबायदिनो जोङो जौगानायखौ जों नुनो मोनदों गोदोहायथ' बेबायदि ओ गैयैनि जाहोनै गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो जों सैसोनानै फैनायखौ जों नुनो मोनो आबै आबौनि गोदोहाय बेबायदिनो सोलिबोनाया जोबोद खस्थ' दानि नायोब्ला गोबां माने आपग्रेड एबा जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों
औ नंगौ नंगौ
गोदोनि बायदिब्ला बेबायदि इन्टारनेट गैयि समाव गोबां बेबायदिनो ओ खनसे खामानि ओ जायोब्ला गोबाव सम नांगौमोन आरो दानि जुगाव माने बेबायदिनो सप्तासेनि खामानि थायोब्ला जोङो सानसे साननैयावनो जोङो इन्टारनेटनि जुगैयै जोङो मावफुंनो हायो आरो बेबायदिनो इन्टारनेटनि जुगयै जों गोबां माने सोलोंथाइखौ जों मोननो हायो आरो गुबुन जायगाफोराव गोबां बेबायदिनो ओ जाथायफोर जादोंब्ला एबा बेबदिनो दैबानाफोर जादोंब्ला एबा गुबुन जायगाफ्राव बेबदिनो दावहाफोर जादोंब्ला जों इन्टारनेटनि जुगैयै जों नायनानै जों मोननो हायो
औ औ
ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय मानो गोनांथि आरो जोंनि थाखाय मानो खहाबो खालामदों
फोरमायनो हागोन
औ
दा इन्टारनेट होनना बुङोबाथ' जोंहा बयबो मिथिखायो दानि मुगायाव एबा दानि बुहुमाव जेरैबायदि सोलिगासिनो दं जेरैबायदि नांगौनिफ्राय नांगौ जानानै दंबाय थायो बे खौ जोंहा बयबो मिथिखागौदि दानि मु गायाव इन्टारनेटआ मानि थाखाय गोनां दा दा मानि थाखाय गोनां बेखौ बयबो मिथिखायो जेरै बायदि बुंनो थांङोबा जोङो इन्टारनेटनि जहैनो जोङो गोबां गोबाव सम लानाय खामानिखौ जोङो खम समनि गेजेराव जों मावफुंनो हायो आरो बुहुमाव जानाय जाथाय बायदि आरिफोरखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो एबा से से केण्ड नै सेकेण्डनि जानाय गेजेरावनो जोङो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो इन्टारनेटखौ जोङो बाहायनाया मानसिनि थाखाय बहुद गोनां जानानै फैगासिनो दानि मुगायाव जेरैबायदि जोङो इन्टारनेट नङाबानो दानि मुगायाव जाला जेरैबायदि जों दाबसे जायगायाव दावबायनो थाखायबो जोंहा इन्टारनेटनि गोबां गोनांथि जानानै फैबाय जेरैबायदि जों इन्टारनेट नङाबाबानो जेबो गैला होननाय बायदि जानानै फैबाय दानि मुगायाव जेरैबायदि जोङो इन्टारनेट नङाबानो जेबो खामानि मावफुंनो हाया इन्टारनेट गयाबानो जोंहा सासे सुबुंनि माबा मोनसे अंग' गैयै बायदि अबस्था जानानै फैदों जोंहा दा जायखौ जोङो बाहायाबानो जाया जेरै जों फरायनाय लिरनाय बायदि आरिफ्रावबो जों इन्टारनेट नङाबानो जाया आजि खालि दानि मुगायाव फरायनाय लिर नायनि फारसेबो जोंहा इन्टारनेटनि सायावनो मोनजोबसै आरो एडमिसन बायदि आरि लानायफ्रावबो जोंहा इन्टारनेटनि सायावनो सोनारनानै खामानिफ्रा जासै जायखौ जों इन्टारनेटखौ बाहायाबानो जाया जेरै लेपटप मबाइल बायदि आरिनिफ्रायनो जोंहा गोबां खामानि थासै जेरै जों न'आव जिराय जिराय जोङो बुहुमाव जानाय जाथायफोरखौ जोङो से सेकेड नै सेकेण्डनि जायगायावनो जोङो मबाइलनि गेजेरजों एबा लेपटपनि गेजेरजों जों नुनो मोनदों आरो फरायनाय लिरनायफोरखौ माख खासे अर्थ' रोङि बायदिआरिफोरखौ जोङो माख माखासे मबाइल आरिनि फ्रायनो एबा लेपटप आरिनिफ्रायनो जोंहा ट्रेन्सलेट खालामनानै मोनो एबा सार्च खालामनानै मोननो हानाय जानानै फैबाय दानि मुगायाव दा बेबायदिनो जोंहा गोनांथिखौ जोङो बुंनो हायो। बेफोरबायदिनो बहुद गोनांथि होननानै दा जोङो खहा जानायफोरखौ जोङो बुंनो थाङोबा जे आथिखालनि लाइमोन गथ'फोरखौसो बुंनो थासै बुंनो थांनांसिगोन दा जोङो खहानि सायाव बुङोबा जेरैबायदि दानि लाइमोनफोरा नांगौ बायदि इन्टारनेटखौ बाहायनो रोंला नांगौ बायदि इउस खालामनो रोंला नांनाय जायगायाव बाहायनो रोङा जेरैबायदि एडमिसन कलेज लानाय फ्राव जोंहा मबाइल आरि लेपटप आरिनि गोनांथि जायो जेरै इन्टारनेटनि गोनांथि जायो नाथाय बेफोरनि सोलायै बिथांमोना बेलेग लेपटप एबा बेलेग वेबसाइट इउस खालामनानै। बिथांमोना गाज्रि लामाजों थांनायखौ जों नुनो मोनो जेरै आरो अफ भार मबाइल नायनाय आरो अभार लेपटप नायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो दा बेफोरखौनो बुंनो आं बुंनो सानगोनदि बेफोरबायदि फंबाय -बिनानाव फ्रा दाजाथों जाहाथे बांद्रा द्राय दा नायथों। नांगौ बायदिनि थाखाय नांगौनि खामानियावल' बाहायथों नांगौनि अब बार एबा नाङि जायगाफ्राव दा बाहायथों। दा बेफोरनो आरो। दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा बेफोरबायदिनि बागैनो?
औ हागोन। ओ इन्टारनेटनि ओ इन्टारनेटआ माने जोंनि थाखाय गोबां माने बिदिनो खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेबादिनो फरायसाफोरनि थाखाय एबा गोबां सुबुंफोरनि थाखाय बिबायदि दिनो खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ इन्थार नेटनि जुगै जों गोबां बेबायदिनो ओ दानि जुगाव सोलिबाय थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां बेबायदिनो ओ खहा जानायखौ जों नुनो मोनो । जेरै स्कुल कलेज गोबां ओ जोङो थाङालासिनो जों गावनि लाइफखौ जोङो इन्टारनेटनि जुगै गोबां बेबायदिनो गाज्रि भिडिअ'स एबा गोबां बेबायदिनो ओ कमेडि भिडिअस जों नायनानै जों गावनि टाइमफोरखौ स्पेन्ड खालामो
उम।
गोबां सुबुंफोरानो दानि जुगाव इन्टारनेटनि जुगैयै जों गेम गेलेनायखौ जों नुनो मोनो । बे बिदिनो फ्रि फायार पाबजि एबा गोबां गेम्सफोर जों गेलेनायखौ जों नुनो मोनो । गावनि ओ लाइफखौे माने बेयाव गावनि टाइमफोरखौ स्पेन्ड खालामनानै गोबां माने टाइमफोरखौ ल'स खालामनानै गावनि रोंगौथिखौ गारनानै बेफोराव जों हाबनाय खौ जों नुनो मोनो । आरो ओ गोबां सुबुंफोराबो बेबायदिनो इन्टारनेटनि जुगैयै ओ गोबां लाइफफोर बरबाद जानाय एबा गोबां बेबायदिनो भाइरेल खालाम जानायखौ जों नुनो मोनो गोबां गाज्रि गाज्रि भिडिअफोर बेबायदि ओ सुबुंफ्रा बानायनानै हगारनायखौ जों नुनो मोनो इन्टारनेटनि जुगै जोंनि ओ लाइमोनफ्रा बेबायदि सोलिबाय थानाय स्टुडेन्टफोरा बेफोरखौ नायनानै गावनि टाइमफोरखौ स्पेन्ड खालामनानै बेबायदिनो टाइमखौ हगार हरो आरो ना बिसोरो आरो इन्थार नि जुगैयैनो जों गोबां बेबायदिनो ओ ओ फैसा खामायनाय एबा रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो । बेबायदिनो ओ सोरबा सोरबा बिदिनो फेसबुक, इन्सटाग्राम, इउटुब नि गेजेरजों माने बिबदि रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो गावनि अन कनटेन्ट माने बनायनानै जों रां आरजि नायखौ जों नुनो मोन्दों ।
औ
आरो बेबदिनो जोंनि ओ बे ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो जों रिपर्टार एबा ओ बेबायदिनो इन्टारनेटनि जुगै जों ओ फैसा खामायनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथांनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो ओ इन्टारनेटनि जुगै रां खामायनायखौ एबा नुनो मोनदों नामा नों थां
मा होनो दा इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगोनो जोंहा जोंनि मुगायाव गोबां डेभेलप जाबोदों जायनि थउनाव रांखावरि बायदि हारियावबो इन्टारनेटजों सोमोन्दो थानाय माखासे जेरै माखासे कनटेन्टफोर ओंखारनानै फैदों जेरैबायदि जों फेसबुक, इन्सटाग्राम, इउटुब बायदि आरिनिफ्राय जोङो खुलिनानै मनिटाइस खालामनानै जोंनाव रांखावरि आरजिनो हायो आरजिनो हादों बेफोरबायदि नो दा नोंथां दानि बुंनायखौसो एसे बुंनो सानदों जे सुबुंफ्रा गाज्रि भिडिअ नायनाय एबा गाज्रि इउस खालामनाय दा बेफोरखौ आं एसे होनबावनो सानदों जे आंबो बिनि सायावनो एसे होननो सानदों इन्टारनेटआ जोंनि दा बुहुम दानि सायाव जोङो नायोबा दानि बुहुमखौ एबा दानि मुगाखौ नायोबा जोंना इन्टारनेटा जोबोद जोबोद गोनां दा नोंथाङा होननाय बायदि जा माखा माखासे सुबुंफ्रा बाहायनो रोङैनि जाउनाव गाज्रि खामानियाव बाहायदों जेरैबायदि बुंदों नाथाय बे गाव गावनि सायाव सोनारसै जे जाय सुबुङा मोजांनि थाखाय बाहायदों बे मोजां जाय सुबुङा गाज्रिनि थाखाय बाहायदों बे गाज्रि जेरैबायदि जेरै दा दानि मुगाखौ नायोबा जोङो जाबायदि सोलिगासिनो दा मुगाया जेराव जोङो नेट गैयाबानो जाया नाथाय इन्टारनेटआ मोननै खामानियाव होयो मोजां आरो गाज्रि जाय मोजां खामानिखौ माव रोङो इनि थाखाय मोजां जाय गाज्रि खामानि मावो बेनि थाखाय गाज्रि जेरैबाबो बेयो गाव गावनि सायाव सोनारो नाथाय मुगाजों सोमोन्दो लानानै जुदि नायोबा इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय बहुत गोनां आरो। दा बेखि खिनियानोसै आरो दा नोंथाङा बेखिनि टाइमखौ होनो हानायनि थाखाय नोंथांनिसिम गो जोन्नाय थाबाय।
औ आंनिफ्रायबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बाहरनाय। थाबाय।
दे दे।
औ दे औ।